औ इलाय नुबाय दा औ। खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ आं फ्रि दे।
औ नोंथांजों आङो मोनसे ओम टपिकनि बागै सावरायनो आखायाव लादों आरो बिनि थाखायसो हरदोंमोन आरो।
औ दे बुंलाय औ दे बुं।
माने जोङो औवाखौ मबे मबेयाव बाहाय नो हायो जोंनि जि खामानि मावफुबाय थानाय जोंनि देलि लाइफआव माबे माबे बाहागो माने बाहायनो हायो आरो बेनि थाखाय माने सावरायनो हरनाय जादोंमोन आरो।
औ-औ दे सावराय जागोन देलाय बुंलाय।
स नोंथाङा मा सानो जे औवाया जोंनि थाखाय मानो ओ गोनांथार जोंनि थाखाय
औ-औ हागोन हागोन औवाया जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथार होनोबा जोङो माने नै माहोनो जों जोनोम जोनोमनिफ्राय लानानै माने थैनायसिमहा लागै माने जोंनो औवाखौ गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो जेनबा जों नै गोदोनि समाव जो गोदोनि समखौनो बुंनो थाङोब्ला माने जोनोम जायोब्ला माने ग थ' जोनोम जायोब्ला माने जों उथुमाय हानो थाखाय माने बै औवानि खाथि माल ना मा होनो बेजोंहाय जे जों उथुमायखौ हायनाय जायोमोन गोदोनि समावहाय। दानियाथ' माने गोदोन-गोदान मुगा जाहैबाय जिहेथु माने बे फोर औवाफोरखौ बाहायला आरो दानिया गोदोनि समाव माने औवाजों औवानि खा जिबा खाथि माल बेजोंहाय माने उथुमायखौ हानाय जायोमोन आरो जोनोमनि समावहाय आरो बिनिफ्राय जोनोम हो जोनोमनि नानैनो जों थैजाजिम थैनायाव- बो जोङो माने औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जेनथु सोरबा सासे मानसि थैयोब्ला माने बिनि गोथै सहखौ माने जों बानना लांनो थाखाय औवा- खौ बाहायनाय जायो औ- आरो जों नै न'- खौबो लुनायावबो जों बाहायनाय जायो जेरै जोङो न' लुनाय समावहाय गोदोहाय जोङोथ' इफोरबायदि बाथाम बेफोरखौ बांसिन बाहायामोन नालाय जोंनिया माने औवाफोरजोंनो माने बेरा बेरा बेफोरखौहाय औवानि बेरा होनानै न' बानायनाय जायोमोन आरो नै जोङो जेनेबा जेखाइ खबाइ हेबनो थाखायबो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो जा बुंनो थाङोब्ला मा होनो जोङो हाल मा होनो मारा होनायाव जेरै जों मा होनो हुकेन हुकेन बावखा बेफोराव जोङो माने बेफोरखौ बाहायो आरो आबादनि बेलायावहाय मै बानायनाय बेफोरावबो जों माने औवाखौ बाहायो आरो आरो ओजहाय बुंनो थाङोब्ला आरो जों मा होनो औवा ओंखाम संनायावबो जों ओंखाम एरखावनो थाखाय मानि औवानिनो खादौ बानायनाय जायो ना।
औ औ औ नोंथां औ।
देलाय आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय औवानि औवाखौ जों मा मायाव बाहायो?
औवाखौ जोङो माने जोङो फरायनायनि बेलायावबो माने बुंनो थाङोब्ला दानि जि मेच मेचिनफोरजों बनायनाय जायोना औवानिफ्राय जोङो लेखा बनायनो हा यो जोङो बे लेखा बनायनायनि थाखायनो जोङो बि फोराव खाथाफोराव लिरनो हायो। आरो बे माद माने बे ओ लेखानिफ्रायनोथ' जेरै बे लिरनाय थायो लेखा बानायो बुक बानायो बेफोरबायदि राव लिरनानैसो माने जोङो फरायनो हायोना। स' बेयाव बिराद गोनांथार औवाया ओमफ्राय आरो जोंनि जि मैगं थाइगं गायनाय बेफोरावबोथ' जोङो होनाय जायो जेरै बेरा हेबनानै होनाय जायो। जेन'बा मा होनो? जेरै बाहेरानि दाउ अमा बेफोरबायदि मोसौफोरा जेन'बा हाबैफोरबायदि आरो आबादफोरखौ नस थ' खालामैफोरबायदि बेयावबो बाहायनाय जायो आरो जोङो औवाखौथ' न' लुनायाव बुंखाबाय नों थाङा जे न' लुनायावबो बेरा हेबनाय जायो आरो जोङो माब्लाबा जोंनि न'फोरखौ माने ओ। बायहेरानि फैयिनिफ्राय माने प्रटेकसन खालामनो थाखाय माने हेबनानैहाय दोननाय जायो जेरै बिराद दुमो। बेयावबो बेनि थाखायबो गोनांथार जोंनि औवाया आरो जेरै मो ओंखामजों ओ बनजों सङोब्ला जेरै अरजों ओंखाम सङोब्ला बेयावबो माने जन जायो आरो औवाया
उम
आरो
आरो जों माने मा होनो ना ना मा होनो ना गुरनाय बाहाय ना गुरनायफोराव बाहायनाय जेनेबा ना सानो बाहायनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो ना जोङो सेन, खखा, खा खिफोर बानायनायावहाय माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो
औ
आरो जों जेनेबा नै माइरं जावनायफ्राव बाहायनाय जेनेबा संग्राय सान्द्रि सानदांगा बेफोर खौहाय माने औवानिनो बाहायनाय जाजोबो आरो जों माने औवा औवाखौ माने जोंनि जोंनि लाइफआव माने इम्पर्टेन होननानै बुंनो हायो आरो जों माने
औ नंगौ नंगौ बिराद इमपर्टेन्ट
औ
हेल'
औ औ औ
जेनेबा जों माइ रोगानाय बे फोराव आरो गोबां बाहायनाय जों माइ रोगानायावनो दा मा होनो बजा खानो थाखायबो जोङो माने औवाखौ थेवोल बेफोर थेवल नांगौ जाथारो जोङो।
औ औ
आरो जों मा होनो फोरो हा सिनिफोर बानायनायावबोथ' जों औवाखौ औव दंफां मोनाबाथाय औवाखौनो बानायनाय जायोना औवानि माबानानै औ माने जों आबाद आबाद आबाद मावनाय बा जोंनि न'खरनि मा होनो जिउ खुंनाय फोरावहाय बाहायनाय जाथारो आरो औवाखौहाय
औ औ
औ
औ थ' माने ओ बारा औवानि थाखाय बारा गियानानो एसे बारा मिथिया आरो नोंथाङा फोर फोरमायनानै होनायनि थाखाय माने बिराद मोजां मोनबाय आरो। नो औ
आं लाना गोदोनि समावहाय जेरै मा होनो जेरै औवाफोरखौ बाहायोमोन दानि समाव आरो बांसिनानो माने बाजारनिफ्राय जेरै दिहुननाय जेनेबा जों जों सिगाङो औवाजों बा माने लभार बा प्लास्टि बानायनायसो जों बांसिनखौ बाहायनाय नुसै आरो। दानिया माने बेफोरखौ बिराद खम बाहायसै आरो जेनेबा जों सिगांनि समावहाय थोरसि लथाफोर बानाय थोरसि लथा दोंग्राफोर बानायाबो जों माने औवानि माने मा होनो दोनग्रा बिदि बानाय होनना लायोमोन आरो गोदोनि समाव दानियाथ' माने लहानि बेफोरबायदि सि लथा दोनग्रा बेफोरबायदि ओंखारबाय
औ औ औ बेनि थाखायनो जोङो बारा नुबांनाय जानाय नंला जानाय नङा आरोना बे औवानि थाखाय
आरो जों जेरै हारिमु आयदायावबो जोङो माने औवाखौ बाहायनाय नुयो आरो जों जेरै सिफुं बानायनायावहाय इफोरावहाय माने औवाखौनो बाहायनाय थरखा सिफुं थरखा इफोर बानायनायाव माने औवाखौनो बाहायो आरो जोङो। सिफुं बानायनाय ननानै हारिमु आयदायावबो माने बेयो औवाया माने गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो जोङो। दानियाथ' आरो मा होनो लबार बा इफोरबायदि ओंखारबायबो नामाथाय इफोरबायदि बाहायनायखौसो बांसिन नुयो माथो दानियालाय। औवानिखौ बाहायनायखौ इसे खम एसे खम नुनो हमसै आरो दानिया गोदो, गोदोथ' माने औवाफोरनिनो दिहुनखायोमोन दानियाथ' आरो गोदान मुगाजों गोदान मुगानि माबा जाहैबाय नालाय इनि थाखायनो माने रेडिमेड इफोरबायदि बानायखानाय मोनो आरो दानिया बाजारफ्र
औ औ गोदोनि माने गोदोनिखौ नायोब्ला औवायाथ' बिराद गोनांथारमोन जोंनि लाइफआवहाय। माने सानफ्रोमबोनि मावबाय थानाय बेवहाय नाथाय ओ दानिखौ नायोब्लाथ' माने जों बाहायलियानोना? बांसिन नाथाय गोदोनिखौ नायोब्ला बिराद जेरै हारिमुआव बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो बिराद माने ओ औवाजों बानायनाय माने जोङो साबसिन नुयोमोन आरो। समायसिनो आरो जेरै दानि रबारफोरजों बा बानायनायफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बेथ' प्लास्टिकनि आरो माने जोरनायफ्राबो एसे खमसिन थाङो आरो औवानिफ्रायहाय
औ माने औवानिया जेरैहाय मा होनो जोरो बेबायदि माने बाजारफोरनि बायनायफ्रा माने बारा जोरा इफोरबायदि नामाथाय? इदिखौनो बुंनो हागोन आरो जोङो।
नोंथाङाथ' बुंखाबायमोन ना बेयो ओ ना गुरनायावबो माने बिराद हेफाजाब होयो। जेखाय खुब बाय बेफोरावबो आरो। आरो दाथ' उम आरो बे माइरं जावनाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो। जेरै मा होनोमोनलाय औ औ संग्राय औ।
दानियाथ' मा होनो दानिया अ आथिखालाव माने लबारनि दिहुननायखौ मा होनो लबारनि इफोरबायदि ओंखारनायखौ नुसै आरो बाजार फ्रावहाय। आरो जेखायफोरखौबो दानिया मा होनो गुनाफोरजों हेबनाय एफोरबायदि फाननाय बेखौ नुनो मोनदों बाजारावहाय। माने लासै लासैनो औवाजों बानायनाय इफोर माने गो-गोजाम गोजाम आरिमुफोरा माने गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ औ औ। गोदोथ' आरो दाउख' इफोरबायदि इफोरखौबो बनायनाय जायोमोन आरो जेरै ओ गथ' जोनोम जायोब्ला उन्दुनो थाखाय बनायनाय जायोमोन। माने औ।
दानिया माने बाजारावनो बायखानाय बाजारावनो ओंखारनाय इफोरखौसो बांसिन बाहायनाय नुसै नङा होमबा?
औ नुयो आरो बेफोरनानो बांसिनसै।
गोदोनियाव माने इफोरबायदि ओंखारनायबो गैयामोना इफोरबायदि बाजारफोरावहाय माने रांफोराबो रांफोरनिबो एसे मा होनो मा होनगोन इखौ एसे प्रब्लेममोन नालाय गोदोनि समावहाय दानियाथ' माने मा होनो फैसायानो फैसा मोनबानो बायबाय इफोरबायदि आरो दानि
औ औ आरो मेचिनफोराबो ओंखारनाया माने ओ बे मुगानि गेजेरजों बिराद बांगांसिनो दङ'। जि मा नांगौ बेखौनो बनायगासिनो दङ' मानसिफोरा आरो दस्रा देसनिफ्रायबो बिराद जोंनि देस आवहाय माने साप्लाय खालामो आरो बेनि थाखायनो जोङो गोदान गोदान मुवा बेसाद मोननो था मोननो थाङो आरो रबारफोरनि। जेरै औवाखौहाय औवानिखौनो आरो बनायनो हायो एखे एखे बे खौनो आरो
औ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायदां होमबा दोन्थ'नोसै नामा बे टपिकखौ बेयावनो?
औ दे।
औ दे नों
औ खोनादो दे दोन्थ'लायनोसै दे।
औ।